औ
हुम औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ औ दा आङो नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ मोनसे मोजां आयदानि सायाव नोंथांजों आङो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ ओ कल खालामनाय जाबाय। जानो हागौ नोंथाङा आंजों रायलायनो एसेब्लाबो सम होनो हागोन थारैनो हागोन दा अननानै?
हागोन नोंथां होगोन औ हागोन ओं।
औ दा ओ जोङो ओ आबहावानि बेलायाव एसे सावरायगोन नोंथां। हागोन ना अननानै सावरायजानो औ औ। दा आङो सिगांग्रो ओ नोंथांनि सेराव एसे आबहावानि बागै बा आबहावानि बेलायाव एसे ओ सावरायना होनो सानदों। खोनादोंना?
ओं नोंथां औ खोनादों
दा आङो एसे फोरमायना होनि आबहावा दा आबहावाया जाबाय जेब्ला बो मोनसे जायगानि माने ओ ओ गो मोनसे जायगानि माने गोबाव समनि बा बारहावा। बा दुंथाय बा माने ओ अखा आरो बारबायनाय ओ गरनि थासारि दा आबहावाया माने ओ बेवहाय दोङो मा? ओ जोंहा जिब जुनारनि थाखाय मोनसे गाहाय खोन्दो दा बेवहाय दोङो ओ दा आबहावानि बागै ओ गोबां माने खान्थिफोर थायो दा आबहावा आरो बारा बावाया एखे नङा दा आबहावाया माने ओ सानफ्रोमबो बा सानफ्रोमबोनि थासारिखौ बुजियो ओ जेरै दिनियाव खा हादों बा गाबोन सान्दुं दुंगोन बेफोर रखम दा नाथाय आबहावाया जाबाय मोनसे गोबाव समनि गर थासारि बा ओ बुहुमनि बिखायाव जुदा जुदा ओ जायगायाव जुदा जुदा आबहावा नुनाय माने जोङो नुनो मोनो बा ओ जोङो नुयो बा जेरै ओ बार गुदुं ओ बार गुसु बा गुसु आबहावा बेफोरखौ जों नुनो मोनो दा माखासे आबहावाखौ सोलायहोनाय जाहोनफोर ओ दङ बेवहाय बा मोनसे जायगानि ओ ओ मोनसे जायगानि आबहावाया बा माखासे माबायदि जाहोन बा माबायसे माबायदि ओ हांखोनिफ्राय गोजानथि बेफोर रखम नङा होमब्ला दा बिसु हांखोनि खाथि थियाव ओ साननि सोराङा थोंजोङै गोग्लैयो बेनिखायनो बेफ फोर जायगायाव माने दुंथाया ओ दुंथाया बांसिन बा बाङो आरोना दा बिरखंनि गोजौ थि होनोब्ला माने सागोर बिखानिफ्राय जेसेबां गोजौआव थांगोन एसेबांनो दुंनाया खम जायो दा बेनि गेजेरजों ओ जोंहा मा ओ सागरनिफ्राय गोजान्थि बा हागर खाथिनि जायगाफोरनि आबहावाया गोरोबनाय थायो दा नाथाय ओ गोजान जायगाफोराव माने दुंनाया बारा जायो आरो ना दा बार बारनाय बा बारहावानि बारनाया आबहावायाव आरो दुंथायनि ओ माने सोलाय होन नाय लाबोनो हागोन दा माखासे आबहावानि सोलायनाय नंगो दा आथिखाल माने ओ बुहाव आबावा सो सोलायनाया मोनसे गिदिर जेंना ओ जाफैबाय बा बुहुमनि गर दुं दुंथाया मा सानफ्रोमबो माने ओ बांलांगासिनो दङ बा जायखौ माने ओ बुहुमाव दुं थाय बांनाय बुङो दा आबहावा सोलायनायनि गाहाय जाहोनफोर दङ ओ गैया नङा बेबो दङ बा हाग्रामा फोजोबनाय ओ औ दा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो हाग्रामाफोरखौ माने मा? ओ दानफायनो हमदों बा बेखौ जोङो मा बोगारनो हमदों दा कल कल ओ मा होनो बेखौ कलकारखाना आरो गारिफोरनि माने मा? बियो थुङा बा खुवा दा बेफोरनिफ्राय माने मा? ओ बियो ओ गारां जाबाय बा जाबाय बा कार्बन डाइ अक्साइद बा सिअ टु बायदि गुदुं गेसफोरा माने बारमणडलाव बांलांदों नङा होमब्ला औ आरो मा? बैयो ओ दोङो जोंहा मा खैला आरो पेट्रलियाम माने ओ सानप्रामनाय बा बे फोरखौ सावनाय जाहोनै माने बार मन्दला ओ गाज्रि जादों आरोना खोनादोंना पेट्रलियाम आरो खैलाखौ औ खावनायनि जाहोनाव ओ मा बारमडला गाज्रि जादों। दा ओ आबहावा सोलायनायनि गाज्रि गाज्रि माबाफोर थायो बेवहाय ओ आबहावा सोलायनायनि थाखाय ओ आं एसे बुंगोन ओ बरफ ओ गोलैनाय दा गोजौ हाजो आरो गुसु जायगा फोरनि बर'फोरा माने मा गोलै गोलैसिनबाय थादों ओ माने जायखौ हागर बिखायाव बांलांदों माने मा ओ अखा साननि मा सम नाङै अखा हानाय बा बारहुंखा बारनाय आरो मा बेवहाय ओ खांद्राय जानाय नुजाथिदों दा जिब जुनार खहा जानाय ओ गोबां रोखोमनि जि जिब जुनार आरो लाइफांनि हारिफोरा माने बुहुमनिफ्राय मा जोबलांगासिनो दङ बा आबहावानि बागै आबहावाया बेखौ मा फोजोबलांगासिनोबो दङ दा मा आबहावाया मोजां थासारि ओ लाबोनो थाखाय सुबुं समाजनि सांग्रां बिथिया जोबोद गोनां दा जोङो मा खालामनांगौ बेखौ ओ बायदि रोखोमनि माने ओ बिफां फुलि गायनांगौ माने हाग्रामा जौगाहोनांगौ बा हाग्राफोरखौ जौगाहोनांगौ आरो गेस बायदिसिना खालामनाय खामानिखौ जोङो खम खालामनांगौ ओ माने औ बुहुमखौ रैखा खालामनो थाखाय माने आबहावाखौ साखोन सिखोन आरो मोजां लाखिनाया ओ सानफ्रोमबोनि माने बिबान जानांगौ दा
औ
ओ दङ गोबां आबहावाखौ ओ मोजाङै बुजिनो थाखाय बेखौ गुबुन गुबुन आयदा एबा ओ गुबुन गुबुन थाखोआव राननानै ओ जों बेखौ ओ माने फोरमायनो हायो बा सावरायनो हायो ओ माखासे दङ आयदाफोर आबहावानि गाहाय आयदाफोर थायो। दा बेफोर जाबाय बार मण्डलनि गाहाय गुनफोर नङा होमब्ला दा दुंथाइ दुंथाय होनना बुङोब्ला बार मणडलाव जेसेबां दुंथाइ एबा गुसु दं बेखौनो जोङो दुंथाय होननाबो बुङो जाय बे साननि सोरांसिन सायाव सोनारो नंगौ
औ
बारनि नारथाय दङ बार बारनाय दङ सिम सिमथि दङ बायदि बायदि आबहावानि गोबां माने बुंस'है दङ दा समाबो जोंहा एसेबां ओ नेना थाया नङा होमब्ला बेनिखायनो आंबो सानो मा नोंथांनिफ्रायबो एसे जा हागौ आं एसे मिथिना लान नो लुबैयो अननानै नोंथाङाबो आबहावानि बेलायाव एसे सावरायना होनो हागोन ना थारैनो
औ नोंथां आबहावा होननानै बुङोब्ला जोंहा मिथिखायो जोंनि सोरगिदिं ओ जे ओ जे जा जा दङ जों जेखौ नुनो मोनो बेखौनो जों आबहावा एबा आबहावानि थादेरसा होनना मिथिनो मोनो जेराव जोंहा आथिखालाव ओ नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि ओ माखासे मानि फसंथानफोर एबा कलकारखानाफोर बेफोरबायदि खुलिनायाव एबा फसंथान
औ
लाबोनायावहाय जोंनि ओनसोलनि माखासे हाग्रा एबा बेसेन गोनां बिफां लाइफांफोरखौ दानफायबाय थानो खौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोङो माखासे ओ जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादों। जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा माखासे अक्सिजेन ओ नांगौ रोखोमनि अक्सिजेननि बिबाङा अक्सिजेन गेसनि बिबाङा खम जालांदों नांगौ रो खोमनि ओ अखानि बिबाङा खम जालांदों एबा जोंनि बोथोराव जोङो बोथोर सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेनेबा जोंनि आबहावा बुङोब्ला जोङो बोथोर आरो जोंनि सोरगिदिं थानाय गासैखोबो जों बुंनो हायो जेरावहाय जोङो बोथोरखौ नायोब्ला जोंनि आबहावा सोलायनायनि जाहोनाव बोथोरफोराबो मा सोलायलांनायखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जों ओ सिगांनि समाव नुनो मोनोमोन जे जोंनि नांगौ समावहाय जोंनि आबाद फोथाराव नांगौ समावहाय जों नांगौ रोखोमनि ओ नांगौ बिबांनि दै सान्दुं अखा एबा माखासे ओ गोनांथि जानाय बेसाद एबा मुवाफोरखौ मोननो हायोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेफोरबायदिखौ नुहुरनो मोनला मानो होनोब्ला जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो बे समनि एबा आथिखालनि एबा बे बोसोरावनो बुंनो हागोन जोंहा ओ मोनसे समावनो जावले जावले बांग्रि मावनाय एबा थानो हायै बायदि बोथोर एबा सम जायियावनो जोङो थानो हायि बायदि माखासे गरमजों भुगि एबा बिदुं दुंनायजों भुगिनांनो गोनां जादों। आरो माखासे जोङो आबाद फोथाराव नांगौ रोखोमनि फसल मोननो थाखाय जोङो दैनि गोनांथि जायो एबा ओ नाथाय बेफोरबायदियाव जोंहा माखासे समाव जोंनि दा दा जों दा बोथोरखौ बुंनांगोन मानो होनबा जोंहा दा माइ गायनाय फुनायनि बोथोर बे बोथोराव जोंहा माख खासे जायगाफोराव एबा ओनसोलफोराव जोङो माइ गायनो थाखाय ओरैबायदि मानि सुबिदाखौनो मोनाखै बुंनांगोन मानो होनोब्ला ओरै ओ अखाया हफ्लेबाय थादों माखासे ओनसोलाव ओरैबायदि अखा हाब फ्लेबाय थादों नाथाय माखासे ओनसोलाव अखानि बिबांखौबो थोबसेबो नुनो मोनाखै जेरावहाय खोथिया फोनो एबा माइ फोनो थाखायनो जोंहा दैनि बिबाङानो गोबां आंखालखौ नुहुरदों आरो बेनि अन गायैबो जोंहा ओ खोथियाखौ फोननो हादोंब्लाबो एबा अखा ओ नांगौ बायदि खोथिया फोनाय समाव जेबायदि अखा एबा दैनि बिबांखौ नांगौ जादोंमोन बे समाव मोनदोंमोन थेवब्लाबो नाथाय नै दा खोथिया फुनाय एबा गायनाय समावहाय जोंहा नांगौ बायदि अखानि बिबां एबा दैनि बिबांखौ मोनाखै खै होननानै बुंनो हागोन। मानोना दाबो दाब दाब जायगाफोराव ओ खोथियाफोरखौनो फुनो मोनाखै जाय खोथियाफोरा ओ थाब गायनांगौमोन एबा थाब फुनांगौमोन बेफोरखौबो जों गायनाय फुनायखौ नुवाखै होननानै बुंनांगोन। जोंनि ओनसोलावबो दा गोबां रोखोमनि बेबायदिनो ओ बोथोरजों भुगिनांनानै दङ आबहावा सोलायनायनि जाहोनाव बेफोर सोलायनायनि जाहोन जाहोना गाहायै जों सुबुंफोरानो बुंनांगोन। मानो होनोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि हाग्रामा फोजोबस्रांबाय गोदान गोदान कलकारखाना लाबोबाय जायनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै एबा गेसफोरा जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो जों सुबुं माहारिनि थाखाय माखासे खहा खालामो। जेराव जोङो हां लानो थाखाय माखासे ओनसोलफोराव ओरैबायदि ओ खस्थ' मोनो।
औ
ओ जोंनि देहायाव माखासे जा लुनाय बेमार आजारफोराबो जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां।
नंगौ थारैनो आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ रोङिखौ रोंबाय बुजिबाय। दा नोंथाङा जा एसे हायो ओ एसे समनि गेजेरावबाबो ओ नोंथाङा आंनो फोरमायना होदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। ओ जा जोंहा दा समाबो नेबाय थाया नङा होमब्ला नोंथां दा जियानो जाया मानो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। औ गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला औ दे। दे दान दे।
औ